हेल' औ औ खोनादों दे खोनादों।
होनबा दिनै औवानि आइजें आयला हेबनायनि सायाव
औ औ औ ओहो नोंथांनिखौ माने एसे एसे माने मालाबा मालाबा नांथारदों नोंथांना
औ औ।
औ जायखि जाया औ औवानि औवानि औ औ। खोनादों दे औवानि हेबनाय होनदों नामा न'? नोंथाङा उम औवानि आइजें आइला हेबनाय आरो न'? औवानि आइजें हायला हेबनाय होनना होननानै बुङोब्ला जेनेबा बांसिनै जों नुबाय थानाय हिसाबै दाला, सान्द्रि नङा होमबा दा दैज्लां बोथोरनि जोंनिया जेखाइ, खबाइ
औ औ।
औ ओमफ्राय बेफोरखौनो नुदों ओमफ्राय जोंनिया गोदोआव बांसिन हेबोमोन जेनेबा माबा ओइ धारा होनना बुङो जे जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेगबो जानो हागौ बेफोरखौ नुयोमोन आरो औवानिफ्राय हेब नाय बेनिफ्राय जों नुयोमोन बे खादाफोरखौ खौ। हेबनाय नुयोमोन खिन्थु आ
गोदोनि समाव
आथिखालाव नुवा आरो बांसिन खम दङ' सासे सानै थेवब्लाबो माने दा एसे खम बादि नुयो आरो औ ओमफ्राय ओ नोंथांनि मादि ब्ला आरो दंबावो खोमा नङा होमबा नोंथाङा मायबाफोर जुदि मिथिगौबा बुंजायो। आरो मा मा बानायनो हायो जोङो?
औ नोंथाङाथ' बुंखाबाय धाराखौथ' औ गोदोनि समाव माने मे हेबखानो नांगौमोन माने उन्दुनाय समाव थाराखौनो बांसिनै बाहायोमोन। आरो ओरैनो जिरायनाय गोलोम बोथोर बा नद मना बिलि समाव गोदोनि समाव माने फरायनो थाखायथ बेबायदि आरांगा बा सेर बेबायदि गैयामोन बा बाहायामोन आरो बांसिन थाराबा हारायावनो माने गासैबो जयैनो मोनाबिलिनिफोराव फरायनाय जायोमोन। आरो गासिबो माने दानि बैसाङाव बो माने थाखायथ भाराखौनो बाहायनाय जाखायोमोन। दायो माने बाहायथिया माने हाबा साराखौ गोदोआव बाहायनाय जायो आरो थार औ माने ओंखाम दोननाय ओंखाम संनाय हेल अब्लाबो माने बिसनायाव बनायफोरखौ नुनो मोनो आरो बेदि औ
नोंथांनिखौ सम सम माने लासै लासै लासैबो जादों आरो नोंथांना
औ औ माने औ दायखा जोंना औ आरो बेबायदि नि बेसनानाय माने अ ना हमनायफोरावबो
ना अ ना हमनायफोराव
जेरैबायदि जेखाइ खबाय आरो सेन सेन फल बेफोरो बेफोरखौ माने औवा जोंनो
औ जोंनो बानाय औ जोंनियाव आरो मोनसे दं बावो जेनेबा ना हमनायानो आरो जोंनिथिं माने खाखि खि होननानै बुङो आरो जेनेबा
औ औ मुंखौ खोनादोंखासै औ
दोंन अ मानि बेबायदि आरो औवा जोंनो हेबो आरो बेखौबो
खखाबो खखाजों खाखिजों सेम नामा खखा आरो खाखि
जागोन ओमफ्राय बे खाखि होननायस एसे बेलेग आरो आं मिथिनायाव खखाया जाबाय जोंनि मा होनो माबा माबि जुनार फिसा फि फिसाफोरखौ जोङो माने सोनानै बहाब बा लाना थांबाथाय खखाफोराव बाहायो ला बा होना ला सोरबा दाउ बेफारिफोरा बाहाय ना ओइ औवानि अ अ बेबायदि आरो बेफोरखौ माने खखा होननानै मिथियो आरो जोङो
अ जोंनिया बे गुबुन गुबन दाउफोर माबा जोबना दोननाय ना
अ अ अ जोबना दोननाय माने अ माबा खानानै जे लानो थाङो सारकालफोरा थिखां-थिखोनानै ओ माबाफोरा दाउ बेफारिफोर लानो थांनाया अ अ औ
औ
औ
आरो मो ओ मा होनदोंमोन नोंथांङा खाखि
खाखि होनना बुङो आरो जेनेबा जोंथिंगालाय
औ बे मा बादि जायो
बे माने ना हमग्रा ओरो एबो बे बिनिया मा होनो खुगा थायो एसे खुगाया एसे गुवार जायो आरो जेनेबा बाथि खर'फोरबायदि आरो बा थिनिसेबां बाथि होनबा जेनेबा खुरै खुरैफोरसेबां जागोन आरो खर'आ एनिफ्राय उनाव एनिफ्राय उनथिंगाले मोदोमा माने लावज्रिद ज्रिद जालांनानै बै ओ सिफुंफोर बायदिनो जेनेबा बाङाइ गिदिर जायो देसन ना फोरा जेनेबा सेंना गोरै-गोरैना ओमफ्राय माबाफोर फोरा ओब फिथिगिरि ना बायदिसिनाया हाबनानै थानो हानाय बायदि
अ फिसा फिसा नानि थाखाय आरो
अ अ फिसा नानि थाखाय आरो इसे फिसा फिसा नानि थाखाय। ब बै उनथिंगालाय मोनसे औ गोलाव जायो उनथिंगाले आरो मोनसे बे मा होनना बुङो बेखो ओ होथेनो थाखाय मोनसे जेनेबा रिं फोरबादि बिदि आरो आस्थामफोरबायदि बानायो आरो मोनसे औवा वानिनो बानायनानै ग्रोब फेरसिना दोनो आरो उनथिं। ओमफ्राय ना नाया बै खु खुगाथिं गुवारथिं हाब नानै माने बै उ नां थाना थाहैगोन नालाय नां थाना थानायनि उनाव बै बिनि उनथिंगाले थानाय जायो मा होनना बुंदो आस्थाम बेखौ
औ औ औ अ अ इखो खुलिना होबा इथिं थाङो आरो
औ थाङो अ। ओ नोंसोरथिंबा दंनाय गैया औ औ औ अ'सेना आरो बेले खा‌ सेननायाथ' सनि सिर्थायनिया हाबग्रा लामाया एक्सट्रा दंखायो
ओ ओं
इ आरो इदि नङा आरो जेनेबा हाखि होनाया
अ अ
बे जों यैबे माबा फेम्फाफोर बायदि आरो जेने बा बहाबादि जोंनिया बायदिसिना सिनिमाफोराव गिदिर गिदिर मानो फेम्फा बायदि नुयो नङा खुगाजों गुवार थानाया अ फोर बादि ओमफ्राय उनथिंगालि मोनसे सुग्रा फिसा थाया होमबा बेफोरबायदि गोलाव ओलाव जोबजालाङो आरो औ बेखौ जोङो खाखि होननानै बुंनाय जायो आरो
उम
दाथ बेफोर ओ औवानिफ्राय जों आरो बायदिसिना जों जिरायग्राबो बानायो नामा न
औ माने जिरायग्रा औ माबा ओस माने गोदोथ माने कातबि बारा माबायाबाबो बिसिनाफोरखौबो औवाजोंनो माने ओ हेबनानै माब बानायना लानाय लायो ओ बेनिफ्राय आरो औ बे गुयैना आरांगाबो। खौबो माने उवा खाथिजोंनो ओ औ खाथिजों दाननानै औ औ
औ नंगौ नंगौ ओं बेनिफ्राय ए जोंथिंगालाय मोनसे माने मुरा होननानै बु बुङोलै जोङो अ नोंसोरनिथिं बा मा होनो अ राइदोंंनिफ्रायबो मुराखौनो बुङो न अ जोङो राइदोंनि बो नुदों बेनिफ्राय आरो जोङो बे औवानिजों औवानिफ्रायबो बानायनाय नुदों आरो बेखौ
अ औ औवानिखौ नुवाखै आङो राइदोंनिं
माने राइदोंबो नांगौ आरो जेनेबा। सायाव जिरायग्रा खिना रायदिंगि थायो।
अ अ अ बेनो अ अ अ बेथ औवानि औ। बेखौबो आङो रायदों होननासो सानदोंमोन आरो।
अ अ बेखिनिया माने गाससिबो राइदों। जाया आरो। खानायफोराव रायदोंखौ बाहाय बाहायनाय बायदि मोनो आरो आङो। आमफ्राय बाखि खिनिया औ औवानि खाथि होनानै हेबनाय नुदों आरो।
ओं।
उ
आरो गिबिसिबफोरखौथ ओम। औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
गिसिबफोरखौबो बानायनो हायो जों ओं नंगौ दे बेनि बादैबोथ जों औ। दाला सान्द्रिफोरखौ
औ बेखौथ हेबखायो आरो सेरखाफोरखौबो।
अ अ ओ नंगौ उ
ओ
बिनिफ्राय ओ जेनेबा दा बैफोर ओ औवानि हेबनाय नङा होमबा। दा बै औवा औवाफोरा। औवाफोरावथ जेनेबा जोंनिया गासिबबो जायगायावनोथ जाया खोमा नङा होमबा?
औ औ।
अ दा जेनेबा नोंथाङा जेनेबा मिथियोना जेनेबा औवाफोरा माबायदि जायगाफोराव जायो। माफोराव बांसिन थायो। औवाफोरनिबो नामफोर थायो नामा जोंना? ओमफ्राय जों दा बे माबाफोरखौ दाला सान्द्रिफोरखौ माबे औवाफोरजों बांसिन हेबनाय जायो होनबा? नोंथाङा जुदि मिथिबाय एसे बुंनानै होनो हायो आरो
औवा फोरखौथ' आङो नुनो बेआव माने हा खोनानै माने गोजौ जायगायाव गायनाय नुयो आरो। माने ओ जाय जायगायाव हा ओ माबा औवा खौ गायगोन। बेयाव माने हाखौ जुमना लायो आरो गोलाव माने ओ आलि बायदि आलिनिखौ गिदिरसे एसे माथावरि थाइप बानायना लायो। ओ एनिफ्राय आङो जों फाहामनानै गायनायखौ नुयो एमनिफ्राय बाय देरबा गलाफोरा देरबाबो इयाव हााजाबबाय थानायखौ नुयो आरो।
अ अ अ अ नंगौ दे।
बेआव माने ओ गराइआव हाजाब्बाय थानो निफ्राय उ फाथ' गोबां मुं दङ माबा जा सेेवआ गुरखावा ओ थायौआ थायुवे सफसस जायो ब औ बानायनाय फ्राव बानायो आरो बे
औ बेथाय औवा होननायखौ जोंनि जोंनि जों माने बिजलि वाबो होनना बुं बुङो आरो
अ थाय औवाया बेलेग नामा लि औवा आरो थाय औवा बेलेक बेलेग जायो नामा
ख एखेयानो माने थ औवाखौ फिसा फिसा जायो आरो
अ फिसा जायो जोंनियाबो बोरसि बानायो आरो जेनेबा दा बै बोरसि बानायनायखौ जों बिज दलि औवा औवा सो होनना बुङो आरो
ओ ओ
अ
आंबो मोजाङै मिथिया माने मुंफोरखौ माने मुंखौ मिथिबबो औवाया माबायदि बेखौ औ औ खुरखा औवायाथ' माने गिदिर गिदिर जायो गिदिर जायो औ औ गिदिर जानाया औ बेनिफ्राय जाथि औवाफोर माने खुन्थाफोर बानायनायाव
बाहायोना अ अ एसे गिदिर गिदिरखौ होन नायनानै ना जाथि औवाफ्रा फिसाबो थायोना मालाबा बहाबा बहा जायगा लानानानै जायगा ओमफ्राय औवा दाला बै सान सान्थि ह नायावथ' बांसिन
जाथि औवाखौनो बाहायो औ
अ बिसोर माने एसे मा होनो गोरान जाय न' बिदिब्ला जों सावरायनांगौआ बेनि थाखाय जाथ सिगोन नामा होनबा औ दे दे ओं